ओ खोनादोंना नोंथां। खोनादों नोंथां।
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना औ। नोंथाङा जेबो उसुबिदा। गैयाब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो लादोंमोन नोंथांजों।
औ हागोन नोंथां।
औ आङो जाग्रा आदारनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथांजों।
औ।
औ दानिया जागायनोसै नामा नोंथां?
औ जागाय जागोन।
औ जाग्रा होन जाग्रा आदार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गाहायै ओंखामखौनो मिथियो नङा होमबा नोंथां? ओ जाग्रा आदार होननाय लोगो लोगोनो जों जिउआव थांना थानो थाखाय बा ओ देहाखौ गोख्रों एबा रा फोदै लाखिनो थाखाय जोङो ओ आदार नांगौ जायोना बेनि बेखौनो जोङो जोंनि जिउआव गोनांथार मोनसे मोनसे आयदा होननानै बुंनांगोन जाग्रा आदारा जायखौ मोनाब्ला जोङो थांनानै थानो हाया एबा देहाया लोरबां जानानै थागोन। बेनो जाग्रा आदारनि गोनांथि आरो बेनि अनगायैबो जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरनि गेजेराव गोबां रोखोमनि बेफोरबादिनो जाग्रा आदारफोरखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदि जोङो बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो थिनानै जानाय, एवनानै जानाय, खांनानै जानाय एबा बेफोरबायदि बायदि रोखोमै जानाय बायदि मैगं मैला आदार फोरखौ बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो। बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो जानो हा अ' मिन्थिखायोना नोंथां?
औ मिन्थिगौ नोंथां ओ जोङो जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला जोङो गासै आसाम हादोरनि सुबुङानो जोङो ओंखामखौ जायो नङा होमबा जोंनि गाहाय आदार हिसाबै जों ओंखामखौनो जायो। बेनि अनगायैबो जोंनि बर'नि जाग्रा आदार फोरा जोङो बायदिसिना ओंख्रि जानो हायो जेरैहाय जोङो अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि, नाफाम बायदिसिना जोंहा बर'नि गुबै जाग्रा ओंख्रिफोर दङ।